खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ दा आङो बर्थमान ओरैनो दङ ।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ हागोन दे हागोन दे नोंथां।
औ ओ जेरै जोंना ओ बैसागु फोरबो ओ बे बैसागु फोरबोखौ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय माबायदि फालियो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होग्रोदो।
औ जागोन नोंथां ओ बैसागु होननानै बुङोबा ओ बैसागु होनना बुङोबा बियो जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे फोरबो। बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों आबै आबौनिफ्रायनो जे ओ बेखौ बर' हारिया बर' जा-जाथिया ओ फालि मोनथिखागौ आरो जोङो बैसागु होनना बुङोब्ला बैसागुआ ओ जोङो बर'फोरनि गिबि बोसोर सान होनना जोङो फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ। औ जाय बैसागुआव जोङो गथ' गथाय ओ सेंग्रा सिख्ला जों ओ गोसो होसारना जयैनो रं जायो बायो आरो दा बैसागु बो बोथोराव जोङो ओरैबायदि मोनसे नेम दङ। ओ ओ जोङो माखासे ओ बैसागुनि फालिनाय हि हिसाबै जोङो ओ-गावबा गावनो जोङो ओ-धोरोमखौ लानानैबो फुजा बाय दिसिना होयो आरो जोङो गिबि बोसोर हिसाबै। बैसागु बोथोराव आरो ओरैबायदि मोनसे हुदा दङ जोंनि बरफोरनियाव। ओ-जाय जोङो मैगंफोरखौ जायो ना ओ बिलाइफोरनि गोखा गोखै गोबाब जों बैफोर मैगं। फोरखौ जोङो ओ-बैसागु समाव ओ-जा जायो आरो दा बै। बैसागुआव मोनसे बर हारिनि ओरैबायाददि रहय मोनसे। सान्थौ हाबना दङ ओ- ओ जोंहा बैसागु समाव जोङो मोसानो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो गोसो होना मोसायो थिग बेहाय जोङो माख माखासे ओ-बरफोरनिनो। ओ-माखासे आगजुफोरखौ जोङो बैसागुआव लाफायो आरो। जेरै जोङो। ओ-जेरै जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा बैफोरखौ जोङो ला फानानै। बैसागुनि मुङाव जोङो बर हारिमुनिखौ दिन्थिनो थाखाय। गावबा गावनि ओ-सेंग्राफ्रा गामसा आरनाइ। बिदिनो हिन्जावसाफोरनि बिलयाव दखना आरनाइ बैफोरबायदि। गावबा गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै जोङो बैसागु बोथोराव। रंजायो आरो आरो जोङो ओ बैसागुनि जों गिबि सानाव जोङो ओ-उन्दैफोरा जोङो। ओ-गेदेरखौ जोङो सनमान लायो आरो गेदर फोरा उन्दैफोरनो ओ-सनमान होनायखौ जोङो। बैसागु बोथोराव ओ-फालिनाय जायो आरो दाना औ। दा बैसागु बोथोर होनोब्ला जोङो ओ ओरैबायदि मोनसे गोसोआव जोंनाव फुरथि फैयो जायखौ जोङो। औ बरफोरनिनो आंगो धोरोम आ आंगो ओ कालसार बायदियै जोङो बाहायो आरो जों बैसागुखौ दा। आङो जोङो गोदोयो ओ-मिथियोमोन आरो बैसागुखौ ओ गोबांनो मेहेर गोनाङै फालियोमोन होननानै जोङो। ओ-खोनानो मोनोमोन आरो। ओ-आङो दा ओ-बैसागुखौ नाथाय आङो दायो नैबे समाव जोङो। सिगांनि जों आरो नैबे दानि आगुजों जोङो एसे सोलायनायखौ। नुदों होननानै जों मिथियो आरो मानो होनना बुङोबा ओ-दानि। नैबे समाव ओ-जोङो बैसागु बोथोरखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा। ओरैबायदि फालियो ओ-जायखौ जोङो समाजाव गनायथावै नङा। जायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामथावङा बैफोरबायदि आगजुफोरखौ लानानै। ओ-दानि समाव जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुयो आरो। ओ-जेरै जोङो। जेरै जोङो नुयो बैसागु होननाय लोगो लोगोनो। ओ-जाला लोंना खालामो दाना ओ सोरबा एखेबारि निसा बुस्थु लायो सोरबा आरजायै बेसाद फोर। खौ लानानै मोसायो दा जोङो ओ-बैफोर। खौ जोङो सोलायनाय नुनो मोनदों आरो दा नों। नोंथाङा बे समाव नोंथाङाबो आंनो बैसागुनिनो सोमोन्दै नोंथाङा आंनिफ्राय एसे। बांसिन मिथिगोन नामा आं नोंथांनिफ्राय एसे सोंनाय जाबाय आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो।
औ जागोन नोंथां फोरमायगोन ओ-जेरैहाय जोंना बैसाग हौवा मोनसे माने दोधोरोमारि आरो बरफोरजों माने ओ आरो माने बरफोरजों माने लोब्बा गोनां माने होननानै जों माने बुंनो हायो आरो नों माने दिनै जोंहा बैसागुआ माबोरै आरो माब्ला जाजेेनदोंमोननानै बेखौ लिरनानै माने दोननाय जोंहा रेखा गैया आरो नोंथां नाथाय जों बै बैसागु बैसोआव माने जों बैखौ माने बुंनो हायोदि बैसागु फोरबोआ माने मोननै सोदोबनिफ्राय फैनाय होननानै माने जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दिनै जोंहा बैसागु सोदोमा मा मानिफ्राय फैनो होननानै बुङोब्ला जेरै ओ बैसा आरो आगु जेराव बैसा माने बोसोर आगु माने गोदान औ औ बेनिखायनो माने बैसागुनि मिनिंआनो जाहैबाय गोदान बोसोर आरो नोंथां एबा
औ औ औ
बोसोरनि जागायजेननाय जागायजेननाय जायगायाव जों एप्रिल दाननि गेजेराव माने फालिनाय जायो आरो नोंथां जोंनि माने आ आजैय आजौ फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माने आबाद मावनानै माने जाबोगासिनो दङ आरो जोंना आबै आबौफोरा थिग बेबायदिनो माने आबाद मावनायनि सम आरो बोथोर थायो माने जोंनि गोदो गोदायनि आजै आजौफोरा बे बोथोरखौनो माने बोसोर गोदान एबा बैसागु हिसाबै माने रंजा बाजायै फालियोमोन जाहैबाय माने मोसौ जोंथ' मोसौखौ माने बैसागु गैय नालाय नोंथां जोंना बिदिनो बैसागुखौहाय जोंना मोसौनि म बैसा ना बुंआरो जायखौ जोंना मानसिनि बैसोआ होनना बुंनाय जायो बिदिनो जोंना मोसौनि बैसागु माने जोंना गिबियावनो जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो बिदिनो जोंना मोसौखौुखयो बेनि थाखाय गोबां जखद नांगौ जायो आरो नोंथां जायखौ जोङो हाग्रानिफ्रायबो खांथिं नांगौ जायो आरो गोबां बेसादफोर बायनांगौ जायो बिदिनो जोंहा फान्थावफोरखौबो बाहायनाय जायो बिदिनो जोङो बायदिसिना दगलि बे बायदिसिना जोङो हाग्रानिफ्राय खांथिंनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बोर लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मोसौ जेब्ला थुखैनो जगार लायो अब्ला जोङो मोसौनो माला सुनो थाखाय जायखौ बुङो जों औवानि औवाजों माने आरुं बानायनांगौ बै औवाजों आरुं बानायनानैहाय जोंहा मोसौनि थाखाय हानानै लानाय फिथाइ सामथायाइ बा गोराय गोाखांथिंनो मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय दैमा एबा बिदिनो फुख्रिफोरावहाय थुखैनो लाङो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मोसौखौ जेब्ला जोङो थांगोन अब्ला जोङो बै मोसौनोहाय खथाबो होनाय जायो गोदान बोसोरनिनावहाय जेरै जोङो सारायफोरनिफ्राय जोङो हुलुनानै ओ‌ बिदिनो थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनोहाय फथा फोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंड़ो मोसौनो खथा एबा मोसौखौ थुखैखाङोब्ला जोङो मोसौनि फुजाखौ खालाम खाङोब्ला जोङो बेखौ माने उदां‌ फो फोथाराव माने जोङो हगारनानै हरनाय जायो आरो मोसौखौहाय ओ बिदिनो जोंहा ओ मोसौनि सानाहाय बारलाङो आरो जोंना मानसिनि। ओ जोंना नैथि सानावहाय मानसि जेरै जोङो ओ गासैबो सुबुंफोरानो जेरै जोङो बा बाथौ जोंनाथ' बर' हारिना बाथौ थायो नालाय बे बा थौआ माने गोदान बोसोरनि नामावहाय जोंना ओ बावथाय बावनानैहाय ओ जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों माने गासैबो न'खरनिफोरानो। बोर बिनानै लायो आरो नोंथां अ बिदिनो बोर बिनायजों लोगोसे जोंना ओ उन्दैया गोदोरखौ खुलुमो। ओ माने गोदोनिफ्राय ओ बुसु माने बोर लायो। आरो अ' गे गेदेराबो उन्दैखौहाय बोर सारस्रिनानै ओ माने बोर होनानै बिदिनो मान बावलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ‌ बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो गासै सुबुंफोरा गामिनि सेंग्रा - सिख्ला आबै - आबौ गथ'- गथाइ गासैबो ज'ज' गोदान गोदान ड्रेस गाननानै जेरै बुंनो थाङोब्ला सिख्लाफोरा हाय बा आइजोफोराहाय गोमो दख'ना फालि गोजा ओ बिदिनो आरो ब्लाउस गोजा बेफोरदि गाननानै माने ज' ज' माने बैसागो मागिनो थाखाय ओंखारबोयो आरो नोंथां। ओ‌ बिदिनो जेब्ला जों जोङो बैसागु मागिनो थांगोन अब्ला बे मागिनो थांनाय समावहाय जोंना जेरै बर'नि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जाबस्रिं उम गासैखौबो माने ओ लांफानानै जोंना बर' गामिखौ हाय माने गोमसार होयो आरो नोंथां। ओ जेब्ला जोंना बैसागु समा फैयो अब्ला जोंना बर' गामिया बेसेबांबा माने समायफ्लेयो आरो नोंथां। जेरै ओ खाम सिफुंनि ओ गोमनायजोंनो ओ थिग बेबायदिनो जोंना बैसागु बोथोर फैबा जोंना ओ खौऔ दाउखौवा गाबो। जेरै जोंना दाउखौवा बैसागु बोथोरनि रादाब फोरमाय होननानै जेरै जों बुङो ओ बिदिनो जोंना ओ दाउसिन दाउलाफोराबो ओ बै सागु बोथोरावहाय गोबां गोसो गुदुं जानांगौ बिसोरबो बिदिनो रंजाखाङो आरो जेरै खाम, सिफुं नि रोंनायजोंनो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बिफां लाइफांफोराबो गोदान गोदान बिलाइ खिलियो नङा होमबा नोंथां। ओ‌ बिदिनो ओ बिफां लाइफांफोराबो औ बैसागुनि बारजोंहाय माने बायदेमलाय सुयदेमलाय माने मोसानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेब्ला जोंना बै सागु मोसाखांना मागि खांनानै ओ बिदिनो जोबनायनि उनावहाय ओ जोंना ज' ज' गासैबो अ मागिनाय सु बुंफोराहाय ओ जोंना ओ खाना जायो आरो लास्टावहाय नोंथां बिदिनो ओ खाना जानानै जोंना ओ बैसागो मागिनायनि नामावहाय ओ एसे एनै बि बिदि ओ लोंनायाथ' जाखायो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो जोंना ओ लोंनाय जानाय माने बिदिनो बैसागुजों लोगोसे रंजानाय बिदिनो बारलाङो आरो नोंथां जोंना बैसागु बोथोर
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना दोननायनि समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां।
समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आङो बैसागुनि सोमोन्दै गोबांथार मोनथिबाय। ओ बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा सार
औ औ नोंथांनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों ज दे